अ
आदसा नों थां खोनादोंना हेल'
हेल'
औ खोनाबायना नोंथाङा
थां
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
हेलौ औ खोनादों नोंथां बुं खोनादों नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
अह अह आंना
औ खोनादों
औ औ औ औ। औ खोनादों औ खोनादों खोनादों। औ।
औ नोंथाङा अन
औ खोनादों नेै औ खोनादों। ओमफ्राय जों दायो ओ औ औ औ बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो नामा?
औ हागोन नोंथां
हेलौ
औ हागोन नोंथां।
बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ हागोन नोंथां।
हेलौ हेलौ। औ हेलौ ओ खोनादों